औ नोंथां
नोंथां
औ खोनादों खोनादों
आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां आं नों थांजों ओ दोरोङारि बर'फोरा बोरैहाय ओ जौ बनायनानै लोङो बर'फोरा जौ खौ माबोरै बाहायो बिनि सायाव आं सावरायनो नागिरदों नोंथां नोंथाङा
आदसा सा औ हागोन नोंथां हागोन औ रायज्लायजागोन दे नोंथां जागायदे नोंथां नोंथाङानो गिबियै।
औ जों दोरोङारि जौ बनायनाय होनना बुंङोब्ला बर' फोरा जौखौ जों माबोरै बनायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो एमावखौ जोङो बनायनानै लाग्रोनांगोन नोंथां
आदसा एम एम'खौ माजों बानायो नोंथां।
एमावखौ जोङो गिबियावनो जोङो माइरं नांगोन लोगोसे जोङो थालिर बेयो खुसेर बिलाइ खान्थाल बिलाइ आरो एमाव खोमा बिलाइखौ जोङो होफानानै जोङो जयै देनाय जायो आरोखि देनाय बेखौ गोदो जोङो दिं खियाव देग्लियोमोन आथिखालावथ' ग्रेन्दारफोराव होनानै जोङो बेखौ देग्लिनायखौ नुयो आरो नोंथां औ बिनिफ्राय नों बेखौ मोजाङै नोङो लदा लदा खालामनानै दै साबस्रिनानै लदा लदा खालामनानै बिखो सान्दुङाव फोराननाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय बिखौ नोङो आ आदा मास बिदिनो बिस दिनसो फोराननानै नोङो गोरा जाबाला बेखौ नोङो खाथुमनानै दोननो हायो आरो बेनिफ्राय नों बेखौ जेब्ला नोङो जौ बनायगोन जौखौ जोङो मोननै माइरंजों बनायो ओ जाय खायसे ओ माथानि माइरं आरो बिदिनो माइब्रा आरो जोङो बे आलादा आलादा जायो एसे माइब्रानिया एसे आलादा माथानिया एसे आलादा जायो।
औ औ
माथानिखौ आं बुंग्रोनोसै नोंथां माथानिखौ गिबियाव नोङो माइरं सोलामना लाग्रोनानै नोङो नांगौ जखानि बा सेरनै बा बा नोङो दस किल' जोबोर होदोबा नोङो दरनैफोर होबानो जागोन आरो बियो। नों एमावखौ जुदि पास किल'फोरबोला दरसे होबानो जागोन आरो। बेनिफ्राय नों बेखौ औ दरसेयानो जायो बेखौ नोङो बुम मिक्सार खाम जोबनानै लानानै नोङो बेखौ प्लास्टिक बा नोङो बियो जोंनि खान्थाफोराव नोङो बेखौ धाखोन मारिनानै दोनांगोन आरो नों थां बियो सप्तासे नङाबा बियो सानबानि उनावनो बियो हारसिंनो बियो सेवलांनानै बेयो हारसिंनो रोसि जाना था थागोन आरो औ बेनो जोंनि थाखाय जौ गिसि जागोन आरो नों
आ-आदसा नोंथाङा बेखौ बानायफेरबाय नामा बिदि?
बेखौ आं डाइरेक्ट बानायाखैब्लाबो नोंथां आं बिमानि बनायनायफोरखौ नुयो आरो आंनि रिलेटिभफोरनि बनायनायफोरखौ नुनानै आं मिथिगौ आरो नोंथां। आं डाइरेक्टलि दिनैसिबां आं जौ बनायफेराखै।
माने बिदि बानायानायखौ बे रोसिखौ लोंबानो माने मानसिनियाव माने निस
निसाया हाबगोन आरो औ नंगौ नोंथां। बेनिफ्राय बेखौ जोङो बिदि बानायो बानायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ जोङो रोसि खालामखांनायनि उनाव बेखौ जोङो फखरनानै दोननानैबो जों लोंनो हायो आरो नोंथां।
औ औ औ
ओ माइब्राखौबो जों एखे रोखोमनि बनायो नोंथां माइब्राखौ गिबियावनो माइरंखौ सोलामना लाबाय। आरो सोलामना लाखांनायनि उनाव जों बेखौ फो जेनेबा आथाफोरखौ खायसेया दैजों सुस्राफिननानै लायो आथा आथा जानायनि थाखाय बेखौ बिनिफ्राय फोरानफिननानै एमावखौ इसे होनाय जायो आरो। नों माने माइब्रानिया नांगौ रोखोमनि एमाव नाङा माने दरसे एमावखौ खावसे होबानो जायो आरो माइब्रानियावबा बारा एमावनि गोनां थि जाया आरो माइब्रा जेरै जौ बिदै बनायोना नोंथां? औ बेखौ बिदि एसे होबानो जायो आरो बेयाव गोदै। बेखौबो नोंथाङा प्लास्टिकआव नङाबा बहाबा नोङो बाल्थिंफोराव नोङो लाखिनानै दोननो हायो आरो। जेब्ला नोङो बेखौ सानबा सप्तासेनि उनाव जेब्ला नोङो दै रोसि जागोन अब्ला नोङ हायखांनानै नोङो बेखौ लोंनो हागोन आरो नोंथां। आरो नोङो बे खौ गोबावसिम लोंनोबोला नोंङो फिनोबो हागौ जायखौ जोङो जौ बिदै फिनाय होन्नानै बुङोना नोंथां? बेखौ नोङो मोजांनो ग्ला-ग्लासनि बथलाव नङाबा बबेबा प्लास्टिक जायाव बथलाव दै थबसेबो थानो मोननाय नङा आरो नोंथां जुदि बेयाव जुदि दै थायोब्ला बियो हारसिंनो ब्रास जागोन आरो। प्लास्टिकबाबो बियो बेरस्रागोन बथलबाबो बेयो बेरस्रागोन आरो। बेयाव जायखौ नोङो औ जौ बिदैखौ नोङो जुदि मोजाङै जुदि मास मोननै मोनथाम जुदि बोसोरसे गाहाम जानाय फिनोब्ला बे थुंग्रायाव दै थबसेबो थानो मोननांनाय नङा आरो नोंथां। जुदि थायोब्ला बियो ब्रास जानानै बियो माबा मोनलोंनाय नङा आरो नोंथाङा।
आतसा आतसा।
बिदि खालामनायखौ आं नुदों आरो गोदोनिफ्राय ओ नोंथांमोननि सायजाङै जौखौ बोरैहाय बनायै नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
अ
जोंनिथिंजायबो जौखौ आङो बिदि बांद्राय नुवाखै माने एसे जोबोद खम बानायो आरो आरो जाय फ्रा बानायो नोंथाङा दानिसो बुंनाय बायदिनो माने बानायो माने बेबायदि माखासे एमाव बिलाइ बा जोंहा मानो बेखो। मा होनो बिखौ यैबे
बाखोर
अ बाखोर थाबाय एमल बिलाइ थाबाय बायदिसिना बेयाव बिलाइ सिलाय होनानै। खौ माने बानायो बिदि माने नुदों आरो
औ औ
आरो बिदि बानायनानैनो जोंहा माने बर' समाजा बर' सुबुंफोरा बेबायदिनो न'आवनो बानायना गावनो बानायना गावनो लोंङो आरो जेनेबा बे बादि माने बायनानै गुबुन गुबुन माने बायनानै बिदि लोंनाया जाबाय खममोन गोदोआव आरो बिदि मोननोबो थांङामोन माने गावनो लोंनो गोसोब्ला बा सोरहाबा हाबा बावखाफोरनि जायोब्ला। गामिनि आलासि सोंनाय गामिनि मानसि आलासि सोंनाय। फोराव माने बेफोरखौ गाव न'आव बानायनायखौनो माने बाहायोमोन आरो
औ औ
दा बेफोरखौ माने नुदों आरो आरो बे जोंनो माने गोबां जोंनि बर' आइजोफोराहाय माने अमा फिनानैनो। माने अ सरि ओ बेबायदि माने। ओ मा होनो बेखो जौ बानायनानै बेबायदि अमा फिनानै माने रां खामायनाय गोबां माने जोंङो नुबोदों आरो बेबायाददि माने जौ बानायनानै माने खौ बेबायदि माने रांखान्थि एसे एनै माने न'खरखौ माबा खालामनाय बा अमा फिसिनाय बा बेबायदि नुबोदों आरो। बिदिनो सावरि बादालि जायोब्ला जेरै जोंहा हाल। हाल जांख्रा जायोबा हाल माइ गायोब्ला। बेफोरखौ माने गामि आरो न'खराव बिदि हाबा हुखा जायोब्ला बेफोरफोरखौ माने बाहायबोदों आरो जोंनि गोदोनि आबै आबौ मोननै समनिफ्रायनो। आथिखालावबो माने बानायो माने माखासे एसे माने सुबुंफोरा बानायो खिन्थु गोदोनि बायदि नंला एसे खमायलांबाय आरो दानिया। न'खरफ्राव माने बानायनाया एसे खम जाबाय मानोना न'खराव माने बानायनाय थायोब्ला लोंनाय बा बाहायनाया बारा थाजो नालाय दा ओंखायनो एसे खमायबाय आरो बयनियावबो एसे दायो एसे बयबो माबा जाबाय गोरों जाबाय बेफोरखौ बांद्राय गुफ हौवा थायोब माने ओ न'खरा मोजां जाया नांलाय खमलाय जौ लोंनाय फेनाय मानसि बारा थायोबा। फरिबेस न'खरनि। फरिभेस मोजां जाया दा बेफोरखौ एसे माने सोलायबाय आरो दायो जों मानसिफोराबो
औ
दा बिदि
औ
आरो माने दायो माने गोदान गोदान माखासे बेबायदिनो बानायनानै जौ बिदै माने बेबायदिनो खालामनानै फाननाय माने एसे जेरै जोङो माने बेबायदि लोंनाय गोजा बायदिसिना बुसथुफोरखौ जोङो एसे आद'निक मोनो नालाय दायो बेबायसा खालामदों गोबां माखासे जोंनि बानायग्राफोराहाय मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव लाबोदों आरो
औ
दा बेयो मोजां
औ बे बेखौ नोंथाङा बुंदों जेनेबा फालांगि लेभेलाव ला बोदों आरो नङा होमबा जायखौ औ दाथ' नोंथाङा बेखौ बुंनो हागोन जेनेबा जोङो बेफोर बायसाखौ जुदि नोङो फाननानै मार्केटाव फाननोबा फालांगि खालामनोब्ला जोंनो गिबियावनो लाइसेन्स नांगौ जागोन नङा होमबा जोंनो बे लाइसेन्स खो नांगौ जायखौ जोङो ओ मा होनना बुंगोन आ एफ आइ एफ एस आइ ना मा होनना बुङो बेखौ फुड सिकिउरिटि अफ इण्डिया बेनिफ्राय नोंथाङा लाइसेन्स मोनबोला बे जौगोसि जौ गोरानफोरखौ नोंथाङा फाननो हानाय माने माबा मोनगोन आरो नोंथाङा
औ औ
लाइसेन्स मोनब्ला नोंथाङा गनायथि मोनगोन आरो बेखौ जोङो फाननो बा जोङो लाइसेन्स बनायनांथारगोन आरो नोंथां अब्लानिया नोंखौ हमनाय नङा आरो पुलिसफोराबो नोंखौ बा आबखारि बिभागाबो बिथांमोना नोंथांखौ एरेस्ट खालामनो हानाय नङा आरो बेबो नंगौ जोङो जेनबा बेयो जोंनि जौ बिदैयाबो जोंनि जि आइटेक मोननाय नङा होनबा जोंनि बे सा सानजा ओनसोलाव जखाय से बर' हारिया जोङो दिनै जौ बनायनानै लोङो बेखौ जोंनि थाखाय बेयो ओ जिआइटेक मोननायलाय जों बेखौ दा बाहायनो हासिगोन आरो जेराव मेरावनो जोङो नोंथां आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायसानो जोंनि ओनसोलावबो दिनै हाबा सारादु बिदिनो सोरनिबा जोनोम सान ओरिफोराव बा न'खरफोराव बिदि फुजाफोर लायोबाला एसे एनै जौ बिदि होनाय जायो आरो जौफोरखौ लोंनाय जायो जायखौ खौ जोङो जौखौथ' जों मोननै बाहागोआव बुंनाय जायो नोंथां नङा होमबा गोरान आरो गिसि नङा होमबा जायखौ जोङो अफ्रि सेरानिफ्राय बनायनाय जायो बेखौ जोङो सेरेब बा गोरान होनायनि बुंनाय जायो। नङा होमबा
औ नंगौ।
ओनसोलाव हाबा सारादु बेफोर रोखोमाव बाहायनायखौ जोङो नुसै। जोङो आथिखालाव गोबां गोदोनि रखम जोङो बिदि लोंला जाला खालामनानै जों बारा फेग्लिनायखौ नुला आरो एसे खमायलांदों जोंनि ओनसोलावथ' गामियावथ' सावोब्ला जोंनियाव जुरिमाना होनो गोनां जायो। बेखायनो जोंनि गामिफोराव जोङो बेफोर सावनाया बन्द' आरो नोंथाङा माबाफोर पग्राम दोङो बा सारादु बा हाबाफोर दोङो बेयो नोंथाङा संनानै लोंहोनाया बे बेलेग खोथा जुदि नोङो फालांगि फालांगि आयदाया माबायाव जुदि लाना फैयोब्ला नोंथाङा रायजोनो जुरिमाना होनांगोन आरो बाजौथाइसे बे जोंनि रायजोआ बोसोर बोसोर सिगांनिफ्रायनो जों बेखौ ओ माबानि बेखौ डिसिसन बा बिथांखि थांखि लाबोनायखौ जों नुदों आरो जोंनि समाज खौहाय औ जोंनिथिं बिदि खालामनायखौ नुयो आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लाव बाय माथो नोंथां जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा!
औ दे दे जागोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
दे दे